औ नोंथां खोना अ नोंथां मोजाङैनो दं आ नोंथां नोंहालाय
मोजांआवनो दं नोंथां
अ नोंथां दासान्दि कम्पिउटार दखान होनानै सोलिगासिनो दं नोंथां औ थां
आरो औ आङो मोसौ बाथोन खालामनानै दंङ' बेजोंनो सोलिनो सानदों नोंथां अ
होमबालाय नोंथाङा मोसौ बाथोनखौ माबोरै खालामो एसे फोरमाय हरदो नामा इयुनाव आं मावनो हानाय बायदि मोसौ बाथोनखौ खालामनो हानाय बायदि
दा आङो नोंथांनो मोसौ बाथोननि सोमोन्दै फोरमायलांनो सानबाय मोसौ फिसिनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आबादजों लोगोसे मोसौ फिसियोब्ला जोबोद मुलाम्फा गोनां मानो होनोब्ला बियो गाइखेर आरो बेजों लोगोसे हासार आरो माखासे फालांगियारि खाबुफोर होनो हायो। जेरै माल माथा बोनाय बायदिफोराव बियो जोबोद मुलाम्फा गोनां। दा आंङो मोसौ फिसिनाय होननानै बुङोब्ला दोरोङारि मोसौ फिनाय हिसाबैनो सोलिनानै दङ। बे दोरोङारि मोसौ फिसिनाया जाबाय मोसौखौ गोबां बिबाङाव फिसिनानै बेखौ मोनसे फोथार एबा दुब्लिफोराव खाहोनाय जायो एबा लावखारफोर दङब्ला बिसोरनि सायाव हगारनानैबो होनाय जायो जाहाथे बिसोरो गुमनो हायो। बेबादिनो लावखारबो लाखिनाय जायो। बिनि अनगायै माखासेखौ खानायबो जायो। गोदोनायाव दिरुं लागायनानै खायोब्ला लावखारनि गोनांथि गैया आरो लांलाय लाबोलायाव गोरलैसिन जायो सामलायनो गोरलैसिन जायो। दा मोसौ फिसिनो थाखाय गांसोयाबो थोजासे बिबाङाव थानो नांगौ। गांसो गैयाब्ला मोसौ फिसिनायाव गोबां उसुबिदा जायो। दा बेबायदिनो मोसौनिफ्राय गाइखेर दिहुननो हायो। दा गाइखेरा जोबोद मुलाम्फा गोनां मानो होनोब्ला बे गाइखेरखौनो फाननानै गोबां रां खावरि आरजिनो हायो। आरो गाइखेरजों न'फोराव साहा लोंनो हायो। आरो बेनि अनगायै पनिरफोरबो बानायनानै बेखौ फानहरनो हायो। आरो बेनि खिया हासार होयो हासारा जोबोद मुलाम्फा गोनां बे हासारखौ आबादफोराव बाहायनो हायो। फाथै बिफाङाव बाहायनो हायो। फाथै बिफाङाव गोबोर हासारनि जोबोद गोनां जायो‌। फाथै बिफाङाव गोबोर हासार होयाब्ला बेयो थांनानै थानो हाया जायो आरो जाय जायगायाव बे गोबोर हासारखौ होयो बे हाया जोबोर हासार गोनां जायो। गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंफ्रा गोरलैनो जायो। बेनि थाखायनो गोबोर हासारखौ जोबोद गोनां जायो दा गोबोर हासारखौ मोननो थाखाय मोसौ फिसिनाया जोबोद गोनांथार मोसौआ बेखौ हमनानै लादो बियो दामब्रि जोनोम जाबायब्ला बियो गाइखेरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जासिगोन। आरो जुदि बे दामब्रा जायो बेखौ हालेवनायफ्राव बाहायनो हायो। एबा गारि बोनायफ्राव बाहायनो हायो। बिनि अनगायैबो बेखौ फानहरनोबो हायो। फानहरोब्ला जोबोद दाम गोसा मोनो। आरो बेखौ बांसिन गेदेर खालामोब्ला खालामबावोब्ला जोबोद बेसेन गोसा राङाव फानहरनो हायो। बेबायदिनो नोंहा गोबां मुलाम्फा रां आरजिनो हायो। दा बेनि अनगायैबो मोसौ मैसोखौ जोथोन लानो थाखाय नोंहा गलिबो नांगौ जायो गलियाव मोनसे मोजां बारहावा नांगौ बेयाव बारहाबनो हानाय जानांगौ स्रां मोननो हानाय जानांगौ साननि सोराङा गोग्लैनाय जानांगौ बे जायगाया गोजौ जायोब्ला मोजां जाहाथे बेवहाय जेबो दैबाना एबा दै लोमसावनायनि जेबो खाबु थाया। बेबायदि जायोब्ला मोजां आरो। थाम्फैफ्राबो खम जायो। हा गाहायफोराव थाम्फैनि बिबाङा बाङो। दै थायोब्ला बेहाय थाम्फैया बारा जायो। बेनि थाखायनो गोजौ जायोब्ला मोजां आरो बै मोसौफोराबो बै गोजौ जायगायाव उन्दुनो मोनोब्ला गावसोर जोबोद मोजां मोनो जुदि बिसोरो मोजां मोनोब्लानो बिनि फोलेर बारायनायाबो मोजां जायो मानो होनोब्ला बिसोरो बेबायदि मोजां थासारियाव थानो मोनब्लानो बिसोरनि देहा सावस्रिफ्रा गोग्गो जायो। आरो बिसोरो बांसिन मोजां आदार जानो हायो मोजाङै दै लोंनो हायो। जुदि बेबायदि जायो अब्ला गासै जौगानाया जानो हायो। दा नोंथां आं बे मोसौ फिसिनायनि सोमोन्दै आरो बुंबावनो हायो। दा बेखौ फिसिनायाव गांसोनिबो जोबोद गोनां जायो। बे गांसो गोनां जायगाया मा जानांगोन बे जायगायाव गोबां अखा हानाय जानांगोन अखा हालाय सानदुं दुंलाय बेबायादि जायोब्ला जोबोद मोजां। बेबायदि जायोब्ला गांसोआबो गोजौ गोजौ जायो। आरो बेखौ जिब जुनारा जानो हायो। बेबादिनो बै मोसौफोरा गोसोबादि गावसोर बेराय बेराय जानो हायो। आरो फारसेथिं बेनि अनगायैबो बै मोसौआ गुबुन गुबुन हालेवनायफोराव बाहायजायो। जेरै मोसौ दामगब्राफ्रा हालेवनो हायो। हालेवनो थाखाय बेखौ सिखायनाय जायो। सिखायनानै बेखौ हालेवनाय खामानियाव बाहायनो हायो आरो बेबायदिनो गारि बोनायनि थाखायबो बाहायनो हायो। गारि बोरायनि थाखाय बियो जोबोद मुलाम्फा गोनां दा बेखिनियानोसै नोंथां।
अ नोंथां ओ नोंथांनिसिम, गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नोंथाङा मोसौ फिसिनाय एबा मोसौखौ फिसियोबा जोंहा मा मुलाम्फा मोनो बिनि बारै गुवारै फोरमायनायनि थाखाय अ नोंथाङा आंनिफ्राय माबा मोनसे
औ नोंथां दहायो नोंथाङा मा मावदों होननानै बुंदोंमोन लाय नोंखौ
जाना दं
औ नोंथां, नोंथाङा कम्पिउटारनि सोमोन्दै मोजाङै बेखेवना होनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां, जोंहा कम्पिउटारा जोंहा जोंनि थांना थानायाव माबायदि गोरलै खालामना होदों नोंथां बिनि बारै आं नोंथांनो फोरमायगोन माने कम्पिउटारा जोंहा थांना थानायाव माबायदि बाहाय जादों कम्पिउटार होनोबा जोंहा आथिंखालाव गासिबो खामानियावनो कम्पिउटार नङाबानो जाया होनजायो नोंथां, ! जोंहा अफिसार होन बिजनेसमेनानो होन होन माबा मोनसे सोलोंथाइ, माबा मोनसे जेकिखि जाया आरोना दा जोङो बुहुमाव मा सोलिनानै दं बे गासिबो जेखि जाया खामानियावनो कम्पिउटारा बाहायजायो आरोना नोंथां। कम्पिउटारनि गेजेरजों जोङो आथिंखालाव जोङो माखासे डाटा बेफोरखौ गोरलैयैनो हरलाय आरो लाबोलाय बेखौ खालामनो हायो आरो ना नोंथां। कम्पिउटारजों लोगोसे जों कम्पिउटाराव जों
माखासे इन्टारनेटनि गेजेरजों औ माखासे जोंहा खारि बुथुमनाय बेफोरखौ हायो आरो ना नोंथां बेजों लोगोसे कम्पिउटाराव जोङो माखासे एप्लिकेसन बाहायनानै जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो। जेरै, जोङो माबाफोर जोङो लिरनानै बुखाङोबा टाइप खालामनानै जोङो कम्पिउटारावनो आरामसे गोसो बायदि नोङो टाइप खालामनानै गोरलैनो दसेनो मोननो हानाय जायो। नाथाय जों बे लिरनायखौ आखाइजों लिरोबा गोबाव सम नाङो आरो आखराबो जोंहा मोजाङै जाया बेनि थाखाय जोङो कम्पिउटारजों गोरलैयैनो टाइप खालामनाय कम्पिउटाराव जोङो बे माखासे लेखाफोरखौ दिहुननो हायो आरोना नोंथां। बेजों लोगोसे जोंहा माखासे साव गारि आखिनाय जोंहा डिजाइन खालामनाय ओ महरफोर होनाय बेयाव जोङो माखासे एप्लिकेसनफोरनि गेजेरजों कम्पिउटाराव नों गोलैयैनो
मावनाय
बिनि मोनसे फट' दिहुननो हायो आरो ना लोगो बेफोरखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायगोन जेरै जोङो मोनसे न' लुनोबा जोंहा मोनसे ओ बे न'नि सावगारि नांगोरगौ जों बे सावगारिखौ जोङो आखाइजों आखिबा जोङो मोजाङै जाया जों बेखौ जोङो कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो जोङो आखिनानै बे न'नि सावगारिखौ बहननाय जायो बेनि उनाव बे सावगारिखौ लानानैनो मिस्थ्रिफ्रा न'खरखौ लुगोन बेफोरबायदि आरोना बेजों लोगोसे जोंहा ओ माखासे रंजानायनि थाखाय भिडिअ'फोर नायनाय। बेफोर दङ जोङो बेयाव कम्पिउटाराव गोरलैयैनो नुनो हायो बे-बेजों लोगोसे कम्पिउटाराव जोङो माखासे गे गेमफोर गेलेनाय बेफोरबो आथिखालाव जोबोद सोलिनानै दङ बेजों लोगोसे कम्पिउटाराव जोङो ओ गुबुननि ग-गोजाननि मानसिजों जोङो मोखांजों मोखां। कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो ओ नायनो हायो। बेजों लोगोसे बेल' नङा कम्पिउटारा माखासे आथिंखालाव ओरैबायदि
मोनसे।
आगजु जाबायदि जोङो बेखौ बाहायाबानो जोङो जाया आरोना। जेरै जोङो स्कुल कलेजफ्रावनो जोङो फरायसाफोरनि जोङो
माखासे।
खारिथि बुथुमनानै दोननाय बेफोरनि बेफोराव जोङो कम्पिउटारखौ बाहायनांगौ जायो। जोंहा जोङो आखाइजों लिरनानै दोनथुमनांगौआ लेखा बिलाइजों बे गोरलै नङा!
बेनि थाखायनो
जोङो बे खारिथि बुथुमनानै दोननाय बेफोराव जोङोहा जोबोद गोरलै जादों कम्पिउटारनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे बुंबावनांगोन दि जोङो कम्पिउटाराव
ओ माखासे बि फंबाय जाव माखासे एपेसन थायो बे एपेसन गोबां खामानियाव फैयो बिदिनो जों
बेफोराव जोङो माखासे फालांगि खालामनायनि बे बेखौबो जों बाहायनाय जायो फालांगि खालामनायावबो जोङो कम्पिउटार नङाबानो जाया जोङो जोङो आजिखालि अनलाइन जुगाव जों गासिबो बुस्थु आनो जोङो अनलाइनजों बायनाय जायो।
बियाव जोंहा कम्पिलिउटार नङाबानो जाया जोंङा बेखौ बे कमपिटाराव जोंना माखासे ओ